हेल' न
थां खोनादों
औ औ औ नोंथांजों आङो फंनैसो मानिेखौ मोननैसो खोथा रायज्लायनाय नोंथांजों लुुबैदों आरो नोंथां नोंथांनाव आं दा मोननसे बाथ्रा सोंहनो नागिरदों नोंथाङा खोन्थानो हागोनबा नोंथां
हागोन नोंथाङा हागोन
बिदिब्ला नोंथां जोंथ' मिथिखागौ जों मबाइलनि बाहायनायखौ नों नङा होमबा नोंथां औ औ मबाइनि ओैजों जोङो मोननैसो मोजां बाथ्रा गाज्रि बाथ्रा जों गासैखौबो मोननो हायो। मबाइला जोंनि जिब'नाव जोंनि लाइफआव जोंनि जिउआव माने गोबां जोंनो मोजां खामानियाव जों हेफाजाब होबोदों बेनि अनगायैबो जोंखौ गोबां गाज्रि लामायावबो जोंखौ थांनायाव जोंखौ म मे मदद खालामदों माने जोंखौ सोरखौबा गाज्रि खालामदों सोरखौबा मोजां खालामदों।
औ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ।
होमब्ला। मबाइला जोंखौ माबायि थासारियाव जोंखौ माबायदि जोंखौ गाज्रि खालामनो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन। जागोन नामा?
आ मबाइला जोंखौ माबायदि थासारियाव गाज्रि लामाथिं लाबोदों होननानै बुङोबाथ' नोंथां माने आथिखाल जुगावथ' बायदिसिना माने बेफोरबायदिनो अनलाइन नि जुग नालाय न माने बिनो मबाइल फनाव बायदिसिना नेटवर््क बाहायनाय बायदिसिना बाहायनाय नुनो मोनो आगोलनि। जुगावथ' नाथाय बेफोरबादि गेदेर गेदेर माने जेरै एनड्रयद मबाइल बायदिसिना। बायदिसिना मबाइलखौ जों नुनो मोनामोन नोंा आगोलनि जुगाव जे जोङो
जा जोङो बायदिसिना सावथुन नायनाय बायदिसिना नायनाय बेफोर बायदिसिना पिकचार कुवालिटि। खफोरखौ जों नुनो मोनामोन नोंथां।
औ औ औ।
बेफोरबायदिनो आथिखाल जुगाव जों माने जेरै माने समाजा डेभेलप जानायजों लोगोसे जि बायदिसिना। गोनोखोगिरिफ्रा सानखांथायाइजों दिहुननायजों जास मबाइल फना ओरैबायदि माने सुबुंफोरखौ माने गाज्रि लामाथिंबो खोख्लैयोना? मोजां लामाथिंबो खोख्लैनाय थिग बेफोरबायदिनो नोंथाङा गाज्रि लामाथिं खोख्लैनाय होननानै बुब्ला नोंथाङा बायदिसिना ज नेटनि बाहायनाय बेफोरबायाददिनो मबाइल फनाव आजिखालि नेटनि। बाहाय नेट बाहाय जायोना नोंथां थारैनो बेफोरबायदिनो गोबां माने मानसिफोरा माने मबाइलाव माने मबाइलाव बिजि माने बिजि जानाय टाइम बेफोरबायदिनो हरफा गाहामजों जेरै सोरजोंबा फन रायलायो एस एम एस गेलेयो बायदिसिना बिना माने जों सावथुन फिललिम बायदिसिना नायनानै। जोङो जेरै जोंनि माने गोबां जों खहा मोसानायखौ नुनो मोनो जाहाथे जों हर हरसे सान सानसेो जों मबाइल नायनानै जेरै ब्राइटनेसफोरा बारा जानानै जों
होनानै नायोब्ला जों माने मेगननि बेमार बायदिसिना जानायखौबो नुनो मोनो थिग बेफोर बायदिनो जोंनि जोंखौ माने गोबां माने खामानिनिफ्राय माने टाइम पास माने जों खौ माने बादुला जाहोनायखौबो जों माने मिथिनानै मोनो नोंथां बेफोर बायदिनो गास मानि माने जि माने जों मबाइलाव जि माने बिहरगोन माने जि जो सार्च खालामनानै बानो जेरै लिरना हरबानो जेरै बायदिसिना फैयो बेफोरबायदिनो जों गाज्रि गाज्रि गियानखौबो जों माने मबाइलनिफ्राय मोननो हागोन नोंथां थिग बेफोरबादिनो। मबाइल बाहायनायजों लोगोसे बेफोरबायाददिनो गोजान जायगायाव थानाय सुबुं माने गोजान जायगायाव थानाय सुबुंजोबो जों माने कन्टेक्ट जालायनो हायो नोंथां। फोरबायदिनो
बेफोरबायदिनो नुहुरज्लायनो हायो नायज्लायनो हायो बेफोरबायदि भिडिअ कलिंनि गेजेरजों जों माने। बे गोजान जायगायाव थानाय सुबुंनि महरखौबो माने नुफैनो नागिर बे बेलेग जायगायाव दङो बे माने मायाव दङ बेफोरखौबो जों माने मिथिनो हागोन आथिखालाव माने नोंथाङा बेफोरबायदिनो गोबां ए हव सफर हिज साफर बेफोरबायदिनो मबाइल बाहायनानै माने बेफोरबायदिनो मोजां मोनलायनानै गोसोथायनानै दोनथखारलायनाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो नोंथां मानोना आरो नोंथां माने बेफोरनो बे माने नोंनि बै हाबा जाखानाय हिन्जावफोराबो माने गुबुन माने जों दोनखारलांनाय माने बेफोरबायाददिनो सोरखौबा लानानै खारनाय बेफोरखौबो आगोलनि जुगाव बेफोरबायाददि जाथाया जायामोन नाथाय दानि जुगाव गोबांखौनो माने बेफोरबायाददि जाथायखौ ज नाय नुनो मोनो आरो नोंथां मानोना बेफोर मोनसे बेफोर मोनसे गाज्रिनि लामाथिं बुंनानै थाङोब्ला बेफोर मोनसे गाज्रिनि लामानि बिदिन्थि आरो नोंथाङा
औ औ।
बेफोर गाज्रि लामानि बिदिंथि जेरै जोङो जेरै जों सासे मानसिनो माने आगोल जेरै जों आगोल माने गोबाङानो माने नकिया मबाइल बायदिसिना किपेडनि मबाइल बाहायोमोन ना नोंथां बायदिसिना नेटवार्कनि बायदिसिना सुबिदा सुबदा गैयामोन बेफोरबायाददिनो फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिसिना बेफोरबायाददि बाहायनो हायामोन जों आथिखाल जुगाव नाथाय ससियेल प्लेटफर्माव बायदिसिना जोङो अ लाइन नि जुगजों माने गोबां मानसिखौ माने फेसबुकनि जै जों माने नुज्लायनाय सिनाय सि्लायनायखौ नुनो मोनो इन्स्टा फेसबुकनि जेरै थिग बेफोरबायदिनो जोङो सोरबा बुरै हिनजावआनो जा बोराइ हौवानो जा बेफोरबायाददिनो बा गाज्रि बायदिसिना सोमोन्दो लाखिनाय बायदिसिना लांखारनाय दोनखारनाय बायदिसिना जाथायखौबो जों मान माने गोबां माने निउस मिडियानि गेजेरजों माने जोङो नुनो हायो आरो नोंथां। बेफोरनो मोनसे मबाइलनि माने गाज्रि लामानि बिदि थि होननानै आं सानो आगोलनि जुगाव नाथाय नायनानै थाङोमोन आगोलनि जुग खौ नायहरोमोनब्ला नाथाय आगोलनि गोदो गोदाय जुगाव बेफोरबायादि जाथाय जानायखौ निस्य जों माने मोनथिया माने निसय बिदि जायामोन होननानै सानो आरो नाथाय डेभेलप जानायजों लोगोसे जेरै मबाइल फनाबबो माने आपग्रेडनि सायाव आपग्रेड बेफोरबादि ओंखारनायजों लोगोसे जों माने गोबां माने गोबां गाज्रि जानायखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथाङा माने मोजां गाज्रिनि सायावथ' नोंथाङा आंखौ गाज्रि बिखौ बुंबाय नोंथां माने मबाइलनि बिखय जों मोजां गाज्रि मोननायखौबो जानो हायो माने गोबां गियानबो लानो हायो नों जोङो बेफोरबादिनो मबाइलनि मोजां मोजां गियान बायदिसिनानि गियान लानो हानायनि बिखय बा माबादि मोजां खामानियाव जोंखौ हेफाजाब मबेला बेफोरबादिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होगोन हागोन नामा नोंथां? बुंनायसै नोंथां।
औ औ बिदिब्ला नोंथां मा होनखो जोंहा मबाइलनि नोंथाङा गाज्रि मबाइल बाहायनायनिफ्राय जोंहा मा खहा जायो जोंहा मा गाज्रि ओ थासारि सोमजियो बेफोरनि बागै नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आं दा नोंथांनि आं नोंथां दा मबाइलनिफ्राय जोङो जि गियान मोननो हायो। जों बेफोरनि बागै नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां मबाइलाथ' बुंनो थाङोब्ला मबाइला जोंनि जा जोङो एनड्रयड फन बाहायो जोंनि डाटा नेटनि जो नेटवर्कनि जोङो जा मबाइल गिदिर बाहायो बे मबाइलाथ' जोंनि दा गोबाव सम जायाखै जोंनि आथिखाल खालाव ओंखारनाय मोनसे बिगियानारि मोनसे मुवा जायनि गेजेरजों जोङो मोनसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगानि गोबां जाथायफोरखौ जों मिथिनो मोननाय जायो आरो। ओ बेनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना जोङो बेफोरबायदि मानिखौ मबाइल फननि फ्रायनो जोङो गोबां गियान मोननो हायो आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय जोङो माबा खालामनो हायो जोङो दाब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि बागै जोङो बोथोर बारहावा बायदिनि जों बागै एसे ओ मिथिनो मोननाय जायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो मा होनो ओ गोबां नुफेरि जायगा गोबां नुफेरि जायगाफोरखौबो जोङो जोंनि नैबे म बाइलनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना मिथिनो मोननाय जायो। बबेबा दाबसे जायगायाव मायबा जाथाय सोमजिदों जों बेखौबो जोंनि मबेलजोंनो जोङो थाबैनो जोङो बेखौ जोङो मिथिनो नो हानाय जायो। ओमफ्राय बेल' नङा जोङो मबेलनि गेजेर जों जोंनि जा फरायनाय जों फरायनायखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो फरायनो हायो। नोंथां मानोना जोङो मा मबेलाव जोङो आथिखालाव जों मबेलाव मा मोननो हायो जोंनि कसिं क्लासनि बायदि जोङो माने टिउसन फोरोंनाय जोङो बायदिसिनाफोरखौ जोङो मबाइलावनो मोननो हायो। मानोना जाहोना मोननो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बायदिसिना जोंनि मबाइलजोंनो जोङो मा खालामनो हायो जोंनि जानांगौ जिराद जों मबाइलजोंनो जोङो अनलाइन खालामनानै बा जोङो मबाइल जोंनो जोो बिहरनानै जों बे बुस्थुखौ जोङो मोननो हायो। हायो आरो मबाइलनि गेजेरजों जायनि थाखाय जोङो गोजान मार्केट एबा जोंनि जोङो जायखिजाया जोङो गोजान हाथाय बाजाराव जों थाङा लाफानो मा खालामनो हायो जोंनि मबाइलजोंनो जोङो अरदार खालामनानै जोङो बुसथुखौ ओ बेसादखौ जोङो मोननो हायो आरो। खम समनि गेजेरावनो माने बेखौनो जोङो जोंनि मानखो मबाइला जोंनि गोबां खामानियाव बेफोर बायदियैनो हेफाजाब होबोदों मबाइल होनोबा होननो थाङोब्लाथ' जोङो जोंनो मा होनो गोदोनि बादिथ' मबाइलखौ जोङो फिसासो बाहायोमोन नङा होमबा? नोंथां ओ जेराव जोङो ओ जेराव जोङो जोङो मा होनो इखो जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय जों सुबुं माथो खालि जोङो बाथ्रा सावरायनोल हायोमोन। एबा जोङो मा होनो इखो मेसेजफोरलसो हरनो हायोमोन। जायनि जों बारा जोंनि नांगौ जानाय मा होनो इखो जोङो जिउआव जोंनियाव बारा एसेबां गोबां हेफाजाब होननायखौ जोङो आराम मोननो थाङामोन आरो नाथाय दानि मुगायाव जा जोंनि एनड्रयड फन ओंखारदों बेनि हेफाजाबजों जोङो गोबां बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो गोबां गियानखौ जोङो मोननो हानाय जायो आरो। जायनिफ्राय जोङो गोबां गियानखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो जोंनि जिउ सानफ्रोमबोनि जिउखौ जोङो जा बाथ्राफोरखौ जोङो खायसे बाथ्राफोरखौ जोङो बांसिनै मिथिया। बेफोरनि बागै जों गोथौयै मिथिनो मोननाय जायो। ओमफ्राय बबेबा दाबसे जायगायाव जोंनि गिदिर जाब्रब थाइफोर जादोंब्ला जों बेनि बागै जोङो बै जायगायाव थाङाबालानो बै जायगानि जोंनि जा जाथाय बेखौ जोङो थाबैनो जोंनि नैबे मबाइलावनो जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि नैबे एनड्रयड मबाइलाव मा खालामनो हायो मानिखौ जायनि जोंनि साख्रिनि जायखिजाया जोंनि निउस जा बा जोंनि साख्रिनि फर्म फिलाप खालामनायानो जा बा जोंनि सरखारि‌ साख्रि जोंनि फरायनायानो जाब्ला बानिबा जों बांसिनानो अनलाइन खालामनाय आजिखालि आथिखालनि मुगायाव जोंनि जोंनिया अफलाइन खामानि मावनायखौ जों एसे खमखौ नुनो मोनदों। बांसिनानो माजों सोलियो अन अनलाइन खालामनाय जुगा सोलियो आरो जायनि थाखाय जोंनो मबाइलनि गोनांथिया जोबोर गोनां। बेनिफ्राय जोङो मबाइलनिफ्रायनो जों मानो बायदिसिना जों गियानखौबो बुथुमनानै लानो हायो। जेरैहाय जों बा जोंनिया फरायनायल नङा। जोंनि जा बायदिसिना दामजु दामनायानो जाब्ला मेथाइ खननायानो जाला बायदिफोरखौबो जोङो जोंनि नैबे एनड्रयड मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो सोब फोरोंनो हानाय जायो माने सोलोंनो हानाय जायो। ओ जोङो हमनानै ला जोङो जोंनि दामजा दाम दामजु दामग्रा ओ मानिखो सोलोंनोब्ला ओ जोङो बबे बो गोजानाव थांनानै बबेबा ओ बेसेन गोसा होनानै जोङो कर्स लायाबालानो जोङो जोंनि नैबे म मबाइलावनो जोङो ओ खायसे आगजु दामगा दामग्रा आगजुफोरखौ जों मबाइलावनो फोसो सोलोंनानै लानो हायो। आ बेनि अनगायैबो जोङो बेफोर बायदि मा होनो इखो ओ ओ बे मबाइलावनो जोङो नेटवर्कनि ओ हेफाजाबजों ओ गोबां सावथुनफोर खौ जों नायनोम नायनो मोननाया नुनो मोनो। आ जे जाय सावथुनफोरनिफ्राय जों गोबां गियानखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि नैबे ओ जा एनड्रयड मबाइल बे जोंनि ओ जिउ लामायाव गोबां हेफाजाब होबोदों। बेल नङा दि जोङो मोजां खामानियावल बे होयो माने एनड्रयड मबाइला जोंखौ हेफाजाब होबोदों बेबादि नङा। मानो जोंनि गाज्रि खामानि गाज्रि खामानियावबो जोंखौनो मबाइलनियावनो जोङो गाज्रि खामानिबो गोबां जोङो मोननो ओ नुनो मोननाय जायो। रा जों गाज्रि खामानिफोरखौ जोङो मबाइलावनो मिथिनो मोननाय जायो। ओ बे अनगायैबो जोङो बांसिनै जों माखौ नुनो मोननाय जायोनो मोजां खामानियाव बाहाय नायखौ जों बांसिनै नुनो मोननाय जायो। ओ गोदोनि बादि जोंनि जानो मबाइल फिसा बेफोरनि बादिथ' आथिखालाव नंलिया। आथिखालाव मानो जोंनि जा एनड्रयद मबाइल बेजोंनो जोङो जोंनि बांसिन सुबुङानो बेखौ जोङो जोंनि जिउ राखुंनाय लामायाव जों बांसिनावनो नो माने एनड्रयद मबाइलखौ जोङो साब फ्रोमखोबो सुबुंखौनो जोङो बाहाय फ्रामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बांसि सिन सुबुंनि आखायावनो जोङो एनड्रयद मबाइलखौ एनड्रयेद मबलखौ जों बांसिन सुबुंनि आखायाव जोङो नुनो मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां। माने नोंथाङा गोबां माने बेफोरनि माने मबेलनि मबेलनि बिकय जों माने मोजां गाज्रि गोबां माने रायलायनानै माने नोंथांजों माने मिथि लायनानै माने सावरायलायनानै गोबां माने मिथिनो मोनबाय माने गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां माने। दा समाबो जोबथ'बाय नोंथां। दोन्थ' जासिगोन नोंथां।
औ औ दे बिदिबा नोंथां गोजोन्थों औ दे।